औ हेल' नों
हेल' औ नोंथां
औ औ मा खालामदों नोंथां औ खोनादों
नोंथां नोंथाङा मा खालामदोंमोन
दा ओरैनो जिरायगासिनो नोंथां ओरैनो दं
अ अखा हादों अखा हादों नामा नोंथांमोनथिं
औ अखा हादों
औ ओंखायनो एसे दावराव औ ओंखायनो एसे दावराव खोनाफैदों
औ अखा हादों नालाय ओरै
नोंथां औ नोंथाङा होनबा न'आवनो दं
आङो न'आवनो दं नोंथां
अ नोंथांजों आं माने मोनसे खोथा सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ सोंनो हागोन नोंथां
औ नोंथां होनबा नोंथाङा आंनो खिन्थाहरनो हागोन नामा जे माने बिदिनो फांसे बिफां गोरलैनिफ्राय देरजासिम मारै जोथोन लानांगौ बा फांसेे फिफांखौ मारै गिदिर खालामनांगौ
औ हागोन नोंथां
औ दे
फार्स्टावनो जोङो फांसे बिफांखौ जुदि गिदिर खालामनोब्ला जों फार्स्टावनो बिफां फुलि बा बेगर गाजाफोरखौ जोङो गारना दोननानै जों फुलि खालामनांगोन
औ
बेनि उनाव बिनि उनाव जोङो बिदि फांसे बिफांखौ मोजाङै जोथोनै गेदेर गोलाव मोजाङै फोथांनोबा जोङो फार्स्टावनो हासार गोनां हा बा सिदोमाहा जों बेखौ नागिरना लानांगोन बेनि उनाव जोङो फिफांनि फुलिखौ आरो जोङो साननि सोरां मोननाय जानांगोन बे जायगाया बेनि उनाव जों बिफां फुलिखौ बे हासार गोनां हायाव गायनानै जोङो बेराबो दुमनो नांगोन जिब जुनारनिफ्राय बियो माबा रैखाथि मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो
औ
बेरा दुंमग्रोना लानाय जानांगोन उनाव जोङो गायखांनाय जुदि बेखौ जों हायाव गायखांनानै जोङो दै होबाय थानांगोन जाहाथे बियो देरनो थाखाय बे बिफाङा देरनो थाखायथ' हा सिंनिफ्राय वा दै आरो खनि संख्रि बोखोना लायो बिलाइफोरनो जाहाथे बे आदार बानायनायाव बे बिफाङा हेफाजाब होनो हायो बिलाइफ्रा आदार बानायनानै साननि सोरांनिफ्राय आदार लानानै बे बिफांखौ गेदेर गोलाव खालामनायाव हेफाजाब होयो
औ नंगौ नोंथां
बेखायनो जोङो जोथोन लाबाय थानांगोन बे बिफाङा देरजासिम बिफाङा जेब्ला गिदिर जागोन अब्लासो जों बिफांनिफ्राय जोंनि गोनांसिन बेसाद बा मुवा अक्सिजेन खौ जोङो बिनिफ्रायसो मोननो हागोना नालाय बेखायनो जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन बिफां लाइफां गैयाबोथ जोंहा जिउआनो गैया बा बिदियानो होनजाबाय आरो माने जोंनो बिफां लाइ फांखौ नांथारगौ
उम
दा नोंथाङाबो आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो हागोन नामा
अ दे सों नोंथां
दा बिफां लाइफाङा बिफां लाइफांखौ जों मा रोखोमै खालामब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो बियो मा मा खामानियाव बांसिन हेफाजाब होनो हायो बिनि बागै एसे जायखिजाया बिफां लाइफांनि बागै एसे नोंथाङा मा बुंनो हायो बेखौ बुंहरदो आरो
अ जागोन दे नोंथां होमबा गि जेनेबा जों आंनाथ नोंथांनामाथो दावराव खोनाथारदों जिरायना दंना थाबायदों नोंथाङालाय
आङो जिरायनानै दं नोंथां
अ इयारफनफोर दंबा लादो नोंथांखौ दावराव खोनाफैदों माने एसे
र नेक्स्ट टाइम लाजासि
औ होनबाथ जेनेबा नों नोंथां
नोंथाङा आंनाव सोंबाय जे माने बिफां लाइफां बिफांनि सोमोनदै जे खिथानो बिफां बिफां लाइफाङाथ माने जोंखौ गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो जों बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइबो मोनजायो जों बिफां लाइफांनिफ्राय सायहाबो मोनो आरो बिफां लाइ फाङा जोंनो गोबां रोखोमनि खामानियाव फैनाय बिदिनो सहाय होयो नोंथां जों गोलोम बोथोराव जेब्लायबो बिफां सायहा खौ नागिरै थानो थाखाय जों बिफां गोलोम बोथोर जाबाथाय नि सायख्लुम सिङाव जिरायनानै थानो मोजां मोनो आरो बिदिनो जों बिफांनि फिथाइ सामथायाइखौ जानो मोजां मोनो बायदि रोखोमनि फिथाइ थाइग्रा बिफां दङ जोंनि बे माबायाव जेरै थालिर बिफां थाइजौ बिफां आनारस बिफां आरो बिदिनो नारें खमला बिफां नारें जुमब ब्रा बिफां बिदिनो गोबां फिथाइ थायग्रा बिफां दं नोंथां जों बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै मोजां मोनो बेखायनो जों माने बिफांफोरखौ माने जोथोन लानाया जोबोद मोजां आरो बिफांफोरा जोंनो सहायबो होयोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माने बिफां थायोब्लाथाय जोंना जे गासिबावबो मोजां जायो आरो जों बिफांनिफ्राय बिदिनो न' बां बानायनाय बा माल माथा बानायनायाबो जों बाहायो नोंथां बिदिनो बायदि रोखोमनि जिरायग्रा मासि बानायनाय बानायनाय बा जोंनि न'खरनि बाथाम बा बिदिनो खोरखि दर्जाफोर बानायनाय बेफोराव माने जों बिफांखौनो बाहायजोबो नोंथां। बिफाङा माने जोंनि बिराद खामानियाव फैयो आरो बेखायनो जों बिफांखौ जोथोन लानांगौआ जोबोद मोजां आरो बिफाङा जोंनिफ्राय जोंनो कार्बनडाइअक्स माने अक्सिज गेसबो खौ जोंनो जगायो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ सोबनानै लानानै फिल्टार गामियाव माने बिफाङा जोंनिहाय अक्सिजेनखौ होयो जुदि बिफां थायामोनब्ला जों अक्सिजेन मोननो हानाय नङामोन नोंथां। माने बिफां बिफाङा थाथारनांगौ आरो। बिफां थानायनि जाहोनावसो जों माने बिदिनो अक्सिजेन मोननो हादों जुदि बिफाङानो गैयामोनबा अक्सिजेननि आंखाल जानानै जों गो सुबुं माहारिफोरा थैनो गोनां जागौमोन बा जिब जुनारफ्राबो थैनो गोनां जागौमोन बिफां थानानै माने जोबोद मोजां जादों आरो नोंथां। आरो बिफां बिफाङा दाालइ दासा बिदिनो गिदिर जायोब्ला नायनो मोजां नुयो न'नि समायनायावबो माने बिफाङा मोजां खामानि बिफाव लायो नोंथां। बिदिनो आरो बिफां होनना बिफांखौ देर लानो थाखायब्ला गोरलैयाव फुलि गायगेरबाय। बिनि उनाव फुलिया जेब्ला लासै लासै देरबोनो हमो अब्ला जों बेखौ जोथोन लानांगौ दै होनांगौ गोरलै समाव बिदिनो बेरा आरि दुमनानै होनांगौ बिफांनो। बिदि बिफाङानो माने ओ गोरलैनिफ्राय मोजां थाल लानानै माबाबासो बिफां फांसे देरजासिम मोजां जायो आरो नोंथां आरो जोंनि गोबां बिदिनो सहाय होबावो नोंथां। होमबा नोंथाङा आङो माखासे फिथाइ साग्रा जाग्रा बिफांफोरनि बागै एसे खिन्थाहरनो हागोन नामा?
फिथाइ जाग्रा बिफां फिथाइ जाग्रा बिफाङाथ' जाहैबाय फार्स्टआव आफेल बिदिनो आंगुर खमला गोबां बिफांफ्रानो आलदा आलदा थायो खायसे बिफांनि फिथाइया बेगर गोनां खायसे फिफांनि फिथाइया बेगरा गरसेल' थागोन खायसे बिफांनि फिथाइआ बेगरा बुरजा थागोन आरो खायसे बिफाङा माने फिथाइ गैयि बेगर बिफां बेबाददि रोखोमनि थायो आरो ना गोबां रोखोमनि जों बिफांखौ नुनो मोनो। जेरै गय बिफां बिफां दंफांनि बिलाइआ बेलेग।
औ औ खोनादों बुं दे नोंथां।
माखासे माखासे बिफांनि बिलाइआ जोबोद गोलाव जायो। माखासे बिफांनि बिलाइ फिसा फिसा माखासे बिफांनि बिलाइ बिदिनो सु गोनां बादिबो।
जायो आरो ना माखासे जों माखासे बिफांफोरखौ माखासे थु बिदिनो जोंनि रांखान्थि बिफावआवबो गोबां हेफाजाब होयो जेरै माखासे बिफांखौ जोङो फाननानै बा माबा मोनसे बुस्थु बानायनानै जों रांबो आरजिनो आरजिनो हायो आरो माखासे बिफां लाइफां जेरै नालेंखल रोखोमनि
औ
ए
नोंथां खोनाफैयासै
बिफां गोफोरबायदि रोखोमनि साजायनायाव हेफाजाब होयो बेबादिनो गोबां लाइफांफोर हेफाजाब होयो जोंनि थाखाय
आरो जेसेबां हाजो हाला दं बेफोरावबो बिफां लाइफाङानो रजयो बेफोरनि थाखाय जों गोबां अक्सिजेनखौ बांसिन माने मोननो हायो आरो आरो गोबां बिदिनो जोंनि हायुंङारि पार्क बिदियावबो बिफां लाइफांनि थानायनि थाखाय जों बांसिन माबाखौ मोननो हायो आरो बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ मोनसे
रैखाथिबो होनो नांगोन जोङो दानस्रांनो नाङा जाहाथे जोंनि माखासे बिदुंनि दुंथाय जि दादि बारायगासिनो मानोना जों बेखौ हेफाजाब होनायावबो बियो हेफाजाब होयो दा जोंनि बुहुमनि दुंथाया गोबां जोंनि भारत हादरावनो गोबां दुंथाया बिदुङा बारायगासिनो जों बिनि थाखाय जों बिफां लाइफांफोर जेसे हायो एसेनो बांसिन मोजांसिन खालामनो बा गायनो नाजानांगौ आरो बिफां लाइफां थाबासो जोंनि जायगा बा लामा बेफोरो समायना जायो समायना खालामनायाव हेफाजाब होयो
नंगौ नोंथां नोंथाङा आंनो मोजां खोथाखौनो खिन्थााहरबाय होनबा बिथांनि बिफां लाइफांनि बागै होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा एसेयावनो
औ जासिगोन नोंथा